नोंथां गोजोन फुंबिलि।
औ नोंथां गोजोन फुंबिलि। गोजोन्थों।
मा खालामासिनो नोंथां?
दं ओरैनो जनानानै
नआवनो दंङ दा
औ नआवनो दं।
औ। ओमफ्राय ओ गामिफोराव बेरायहैयाखै
बेरायनाय जायाखै।
ओंखाम जाखांबाय‌
औ जाखांबाय।
ओम मा ओंख्रि जाया?
ओंख्रियाथ दालि ओंख्रिसोमोन।
उम
नोंथाङाबो जाबाय?
जाथवाखैनो आं ओ गैया नै हारसिंसो नालाय रुमावसो थायो। संथवाखैनो आं दाहाय दसथानासो संनानै जानोसै
औ औ।
नोंथां जाय-जायगाफोर बेरायदों ना बेरायाखै ओरैनो बहाबाफोर?
बेरायबाय बेरायबाय बेरायबाय।
बहा बहा बेरायखो?
ओरैनोथ शिबसागर थांदों अग्निगर थांदों ओरै भालुकफुं थांदों।
औ।
नोंथाङा
गैया नोंथां आंथ बेफोराव थांनायानो जायाखैनो। ओम थांदों खाथि खाला औ खाथि खाला रायजोफोराव थांदों। मेघालयफ्राव ओमफ्राय ओ उरनाचल ओरैजाय वेस्ट बेंगल सिक्किम
औ।
बेरायबाय। नथाय बोराय ओ आ आसामनि बांसिन जायगायावसो थांफेराखै माने थां बेरायनायानो जायाखै
औ
ओरैजाय क'क्राझारावबो बारा बेरायनायानो जायाखै खनसे खननैल'सो थांदों क'क्राझार।
औ
उम ओमफ्राय आरो ओरै थ ज जरहाटाव थांदों खनसे
औ
बोथोरा माबायदि नोंथां दिनै
बोथोराथ' ऐसे दोमैलु खोनायाखै
औ खोनादों।
बोथोरा ऐसे दोमैलु
ओ अखा हायाखैना?
अखा हानायाथ' हराव हादोंमोन दायोथ' हाथ'वासै दसे
उम
गैया नोंथां जोंनिथिं नै अखायानो हाया माथो जा ग-गरम बोथोरा अखा हानो नागिरो ओमफाय गैया गोमाफिनो अखायानो।
सुथां
औ
मोनसे हारिमुवा मोनसे हारिनि थाखाय गैयाब्ला मा जागोन।
औ मोम माने ओ मोनसे हारिनो बा हारिमुखौ नांथारगोन बा बेयाव थाथारनाया थाथारनांगोन जुदि ओ बुहुमाव नों मोनसे सिनायथि जानोबा हमनानै नों ओ बर' बा जेखि जाया मोनसे हारि होननानै सिनायथि सि सिनायथि जानोबा हारिमुआ थाथारनांगोन ओ जेरै ओ लोगोसे बे हारिमुआव जों जानाय लोंनाय दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय ओ दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय माने गासैबो माने थाजोबनांगोन आरो होमबासो बे मोनसे ओ हारि होननानै सिनायथि जागोन आरो बेयो हारि होननानै थांनानै थानो हागोन नङाबा नोङो ओ मोनसे हारि होननानै सिनायथि जानाय नङा गोमालांगोन माने
नोंथांमोनखिजा बैसागु फोरबोखौ बोरै फालियो?
नोंथां जोंनिथिं बैसागोखौ थ' जोङो सान ओ ओरैनो सानस्निखौ जों ओरैनो ओ जेनेबा उम गाजा गोमजायै न'खर न'खर मोसानाय बा बेरायनाय एसे बैसागुनि मुङाव ओ रं जानानै माइब्रा बिथै लोंनाय बा बिदिनो ओमफ्राय गेदेरनिफ्राय बोर लानाय ओ उन्दैनो बोर होनाय बेफोरबायदि उम बेफोरबायदि सोलियो आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे खो जोबखांबा जोङो जौसांआव हाबा ओ हाबाफारि
हेल' हेलौ हेल' हेल' नोंथां हेलौ हेल'